खोनादों नोंथां। आं नोंथासो मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो होननानै ओ कलखौ फन खालामनाय जादों नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओ दानि नों गोदान मुगानि नों एबा दानि सोलिबाय थानाय हान्था मेलानि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायनानैसो सानदोंमोनदों नोंथाङा सावरायजागोनबा औ दे नोंथाङा फोरमायलाय आंनो।
ओ जोङो औ नोंथां दानि हान्थाामेला होननानै बुङोबा जोङो बेखौ सावरायनोबा जोङो गोदोनिखौबो एसे सावरायफानो नांगोन नङा होमबानो जेरै जोङो गोदो गोदायबोथ' जोंहा हान्था मेला ल' बिदिनो हान्था मेला राहाबा हान्था मेला बा दावबायनायाव दंमोन नङा होनोमबा नोंथां!
औ नंगो नोंथां।
गोदो गोदायनिफ्रायसो जोङो बेबायदिनो समजों लोगोसे आथिखालनि हान्था मेलायाबो सोलायबोदों नङा होनबा नों थां। थेवबो बै गोदो गोदायनि माखासे जों सोलिनाय हुदा बेफोरखौनो जोङो दोनसंनानै आथिखालावबो जोङो गोदान बिरोंदामिनजों माखासे दिहुननाय बेफोरबायदि जादों नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनि हान्था मेला होननानै बुङोबा जोंहा बै मोनसे समनिफ्रायनो दावबायनाय दंमोन आरो नङा होमबा नोंथां जे अन्थाइ मुगा ना बेयाव जोङो आदार नागिरनानै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थाङोमोन सुबुंफोरा। बेबायदिनो जुदि बै मोनसे जायगायाव बिसोर थायो जे ओ हाजो खंखर आरो अन्थाइ दन्द'र बै जायगा नि साखाथि फाखाथियाव जे मैहुर खालामनानै जानाय बा आदारनि ओ नांगौथिया गैयाब्ला बिसोरो मोनसे जायगासिम बा गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायलाङो। बेबायदिनो मोजां थाग्रा जायगा आरो आदारनि बेबस स्था बेखौ नागिरनानै थाहोयोमोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बिसोरो दावबायोमोन। बिनि उनाव जोङो माखासे समाव रायजो जाजोबनो बा संसार जाजोबनो रोंबाय बा बेबायदिनो न' लुनानै थाजेननो रोंबाय। बे समाव बिसोरो थाबायनै मोनसे बेबायदिनो दखान बाजार हाथाइ जानाय बेफोरबायदि हुदा जालांबाय आरो बेबायदिनो मोनसे समाव जोंहा साखा दिरुननो रोंबाय। बिनिफ्राय जोङो गराइ गारि, मोसौ गारि, मैसौ गारि बा साइकेल बेफोरबायदि दिरुननो रोंबाय लासैनो। बेबायदिनो दिरुननो रोङै रोङै जोङो आथि आथिखालसिम सफैदो नङा होमबा नोंथां? दा बै समाव गराय गारि आरो मोसौ गारि आरो ‌ साइकेल बे समावबो जोंहा हान्थामेला राहाया मोजां नङामोन। बै समाव बिसोरो जे हाग्रा बारि लामा, बेफोरजों ओ थाबायनाय बिदि हुदा दंमोन, जा माखासे दा हाथाय बाजारफ्राव थानोबा जोंहा बेबायदिनो माखासे लेवा दावखा बा जिब जुनारफोरजों जोंहा मोगा मोगि जानांनाय बेबायदि जायो नङा होमबा नोथां? दा बै समाव बेबायदिनो खस्थ' भुगिनांनायनिफ्राय माखासे सानसुमैफोरा सानै हयै जोंहा माखा माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय गारि मथर बा बिनि सिगाङाव जोङो माखासे लामा खोजेननाय गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जाजेननानै बेबायदिनो लामा खोनाय बा बेबायदिनो माखासे जोंहा गुबुन गुबुन ओ माखासे राहानि गेजेरजों बेबायदिनो अन्थाइ लामा खोनाय ना? बेफोरबायदि जोंहा ओ जाबोदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा लासै लासै लामा दिहुननो रोंनायनिफ्राय माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय जोंहा माखासे गारि मथरफोर ओंखारनानै बेफोरनि सुबिदा खारनो हानायनि सुबिदाखौ नायनानै जों माखासे फिस बा फाख्खानि सरप दिहुननाय जादों। दा बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोर खामानिखौ आथिखालाव जोङो सरखारानो आखायाव लादों बा जोंहा सरखारानो बेफोर ओ लामा बानायनाय बायदि खामानिफोराव जोंहा बाजेट खालामो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो ओ माखासे गामियारि लामा बा जोंहा माखासे राजा लामा, बेफोरबायदि बा माखासे नोगोरारि लामा बेफोरखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा थांलाय फैलाय राहायाबो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय। बेबायदिनो बेरोंदामिजों जौगाहो जानाय माखासे गारि मथरा दिहुनजाबाय गोबां, गोबां गुबुन, गुबुन। रोखोमनि जेरै मुवा बेसाद रोगाग्रा ओ। आरो बेबायदिनो गावबागाव न'खरनि फिसा - फिसा गारिजों लोगोसे जोंहा। ओ पाब्लिक। फोरखौ जोंहा माखासे पेसेन्जार बोग्रा जोंहा बास गारि बा। माखासे आरो बेबायदिनो गोरोंदामिनजों जौगाहो जानाय माखासे रेलगारि। आरो जोंहा जाहाज आरो अख्रांमा दिङा जेरै हेलिकप्टार। ना बेबायदिनो गुबुन, गुबुन जोंहा एर'प्लेन। बेफोरबायदिनो जेरै जोंङो खम समनि गेजेरावनो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे। बै जायगासिम दावबायनो हायो दा आथिखालाव जोंङो। दावबायनाय होननानै बुङोबा बिदि थांलाय -फैलाय राहा जों बुजियो आरो आथिखालाव जोंङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम दावबायो बेनि जाहोना जाहैबाय। बेफार, फालांगिनि थाखायबो दावबायो मोनसे जायगानिफ्राय। जायासिम दावबायो बेयो साख्रि- बाख्रिनि थाखाय गुबुन जायगायाव थाहैनाय आरो मोनसे जायगानि मोनसे जायगासिम जोंहा बेरायनो थाखायबो दाव दावबायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बै मोनसे ओ गोदान माखासे आबहावा। गुबुन जायगानि आबहावाखौ हमदांनो थाखाय जोंङो थांनाय जायो। आथिखालावथ' जोंङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंङो। दावबायनाय बेखौ जोंङो लाफानायखौ नुनो मोनदों दा बिनि गुबै जाहोनानो जों जाहैबाय बै गुबुन जायगानि जोंङो थासारिफोरनि सायाव नायबिजिरनानै जे जोंहा मोनसे भट लिरनाय आरो जोंङो बेबायदिनो फरायसालि सोलोंथाइजों लोगोसे जोंङो बायजोनि माखासे आबहावाजों सोलोंथाइ लानाय आबहावायारि थासारि आरो माखासे बाय नेसनखौ मोगथाङाव नायनो थाखाय थांनाय ना नोंथां बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिङनि जोंङो दावबायनायखौ सावरायनो हायो नङा होना साबाय ओ मा होनना बुङो नोंथां आंङो नोंथांनि बेखौनो खिन्थाबाय नोंथाङाबो फोरमायदो नोंथां जे जोंनि दावबायनायनि सायाव औ
ओ आंबो नोंथांनिफ्राय ओ गोदोनि हाथाामेलानि सोमोन्दैथि मोनबाय नोंथां बेनि थाखाय साबायखर नोंथा दा आंबो नोंथांनो बेफोरबायदि गोदोनि आरो दानि सोमोन्दो एबा मा होनो बायनाय फाननाय ब हान्थाेलानि सोनदैं फिन फोरमाय सानदों गोदोनि समथ' नोंथाङा बुंदोंमोन हान्था मेलाखौ खालामनाय थिग बेबायदिनो गोदोनिसो आरो दानि समाव नायोब जों हान्थ मेलाखौ गोबां दि मा होनो गोरोब बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होननानै बोब्ला ब्ला गोदोनि समाव मा होनो हान्था मेलायाव खालामनो थाखाय मा होनो गारि मथर गैयामोन ना नोंथां बेनिखायनो मा बिथांमोनहा मोसौ गारियाव फाननो थाखाय माबाफोर मोनसे जिनिस फाननोबा माइरं एबा माइफोर फाननोबा मैगंफोर फानलां लांनोबा माबाफोर दावबायनो थांबा मा मो सौगारिजोंसो हान्थियोमोन नोंथां नंगौना नोंथां? बै समाव औ दा नाथाय मा दा नुनो मोनो जोंनाव मोसौ गारि एबा बेफोरबायदि खराइ गारिफोरखौ जोङो नुनो मोनला जोंनाव नुनो मोनो दा गारि मथर बे माने टेक्न'लजिजों बाहाय बानायजानाय जेरै गारि मथर ट्राक बायदिसिना रलगारि बेफोरबायदि ओ मोना होनबा नोंथां आ नोंगौना नोंथां औ थिग बेबायदि दिनो जोंनि ओ मा होनो ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो नुनो मोनो। थां ओ जेरै जोंङो गोदो गुबुन दाबसे जाया गुबुन दाबसे जायगायाव बुस्थु फाननो लाङोबा जिनिसफो फाननो लाङोबा माइफोर लाङोबा जेरै जोङो गुवाहाटियाव लाङोबानो सानथाम गाहाम नांगौमोननो नोंथां। दाबायदियाव ना नाथाय जोङो मा नै नै थाम घन्टायावनो जोङो गुवा ति मोनहैयो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो गोरोबलाय नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि समाव मा लान्था मेला खालामनो थाखाय लामाफोरा मोजां नङामोन। जायनि जाउनाव गारिफोराबो खारनो हायामोन नोंथां नङा लामा फोरा फिसा फिसा खालि मा मोसौ गारिफोराल' मा होनो हाबजायोमोन आरो नोंथां बेबो मा हाब्रुजों ओ मा होनो नारखांलायनो गोनां जायोमोन मोदोमफोराव हाब्रु गोजा नांगो नांलायनाय। ओ खोनथायोमोन नोंथां नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो गोदोनि दिनाव हान्था मेलाखौ खालामनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि जुग गाव मा लामा हान्था मेनि थाखाय लामा सामाफोराबो जोबोद मोजां जाबाय फ्लेन फेन फाखा गोजा जाजोबबाय नङा होमबा नोंथां? ओ गुगानायबो गैला ओ जेरै सिगां गोदो थाम घन्टा लामा नांगौ होनबा दा बा मिनिटआव मोनहैयो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनि नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर जादों मा जेसेबांनो ओ सम बोथोरा फैदों दावगाबोदों एसेबांनो मा जोंनाव सोलायनाया फैदों नङा होमबा नोंथां ओ बे थिग बेबायदिनो जोंनि ओ ओनसोलाव दा जेरै मा होनो माबा मोनसे हान्था मेला होनब्ला गोदो जोङो थांनासो लायनांगौ बाजाराव जिनिसफोरखौ दा नाथाय मा नोंथां ओ मबाइल जोंनो फन खालामबानो है मबाइलनि अनलाइननि गेजेरजोंनो न'आव स फैया न सफैयो न नङा होनबा नोंथां जेरै नै ओ मा होनो गोदो माबा मोनसे दखानाव जिनिस नांगौबा जोङो थांनानै लायनो गोनां जायोमोन दा नाथाय माबा मोनसे जिनिस नांगोबा जों मा मबाइलजों थुबानो से घन्टा नै घन्टा गेजेराव सफैयो जेरै जों गोदो साहा लोंनो माबा मोनसे मिथाइ जानोल्बाबो दखानाव थांनांगौमोन दा नाथाइ मा ओ ओ अनलाइननि गेजेरजों जेरै सुइगि जेमेट'फोरनि गेजेरजों मा जानाय आदारखौ जोङो न'सिम मोनहैयो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो गोदोनि दानि हान्था मेलाखौ जोङो नोजोर बोयोबा मा होनो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? उम बेनिखायनो मा होनो जोंनो दा दानि जुगाव बेबायदि हान्थामेलानि सायाव सिनायदोंब्लाबो जोंहा मा नोंथां ओ गासिबो रोखोमखौ जोङो मा होनो खम बेसेनाव मोना आरो नोंथां गोदो जोङो गोदोनि हान्था मेलायाव नायोब्ला जोङो माइ मनसेनि दामा से रांमोन दा नाथाय मा नोंथां से रोजा रां नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि दिनो गोदोनिया दानि जोङो हान्था मेलानिखौ नायोब्ला ओ जोबोद सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदो समाव हान्था मेलानि मुङाव सोलायलायनाय जायो नोंथां नोंथांनाव माइरं दोङोब्ला नोंथांनो नोंथांनो माबा नांगौ मा होनो ओ मायबा मोनसे जाग्रा आदार नांगौ बेखौ खौबा सोलायलायोमोन जेरै नोंथांनियाव जौ नोंथाङा जौ ओ जौ बिदै लोंनो लुुबैदों नोंथांनाव जौ बिदि दङ नाथाय आंनाव मा होनो जौ बिदै गैया आंनाव माइरं दङ बेखौ मा ओ मा होनो आंनियाव जौ बिदै दङ नोंथांनियाव माइरं दोङो जों मा बेखौ एक्सेन्ज खामलायनानै सोलायलायनायमोन बेनो बेनो नांगौ बुस्थुखौ बेयो हरबाय। ओ लाबाय आरो नाङि बुस्थुखौ बिनो हरबाय बिदि सोलायलायोमोन आरो सिगां ना? जेखौ जोङो बार्टार सिस्टेम होनना बुङोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरबायदि नुयोमोन नाथा दा नाथाय जों मा बेफोरबाय दिया जोंनाव गैला आरो नोंथां नङा हान्था मेलानि मुङाव दा जोंनाव मायबा जिनिसनि बुस्थुयै जोङो सोलायै जोंनो मा नांगौ फैसा नांगौ नङा होमबा नोंथां ओ जेरै जोंनो माबा मोनस से ओ जोंनो जेरै जों माइ मसे बायनो थांबा बाजाराव जों माइनि सोलायै जोंनो फैसा होनांगोन। नङा होमबा नोंथां आरो जा मा मा होनो जोंनो ओ जों मायबा मोनसे गस्ला बायनोब्लाबो जोङो मा गस्लाखौ जों होनानै फैसा लानानै जों फैसा होनांगोन बेबायदिनो जोंनो गोबां बुस्थुखौ जों बेबायदिनो ओ जिनिसनि सोलायै जोंनो फैसाल'सो जोंनाव खामानि होयो। नङा होनबा नोंथां ओ थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलानि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै इसे सावरायलायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। दाथ' जोङा समाबो फैबाय नोंथां दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।